हेलौ नों
औ नोंथां
औ नोंथा ओ दायो फ्रि नामा
औ दाथ' ओरैनो दङ
अ अ होनबा नोंथाङा फैबा दिनै जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै माने दायोथ' दैज्लां बो थोरखा ओ जोङो होमबा गामियारि ओनसोलाव थानाय हिसाबै आबाद मावनायनि सायाव सावरायनोसै नामा
औ जायो सालायजायो
ओ ओ अब्ला आं एसे बुंसै आरो आबाद माने
ओं
औ आबाद मावनाय होनोबाथ' जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरनि मोनसे आदब खायदा बेयो जेनेबा इखौसो जोङो मावनानै गोदो गोदायनिफ्रायनो मावै मावै ओ मा होनगोन रायजो जाबोदों बा जिउ खुंबोदों आरो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानैसो जिउ खुंबोदों आरो बर'फोरा होमबा बे आबादनि गेजेरावनो गुदि आबादा जाहैयो माइ आबाद जेराव बर'फोरा माने बेखौ ओ गासिबो खालामजोबफ्रामानो होननायखौनो बुंजासिगोन आरो होननानै बुंजासिगोन माने जोंनि ओनसोलावल' नङा बेलेग गुबुनथिंबो माने बे माइ आबादखौ खालामनायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय औ बिनि अनगा ओमफ्राय मेरला मैगं थाइगंफोर बा गुबुन गुबुन आबाद ओ फोरखौ खालामनाय नुनो मोनो जेरै फाथोनि आबाद दङ ओमफ्राय मेसें बोथोरनि बेसर आबाद ओ आलुनि आबाद कबि फान्थाव थाइबें बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ ओ मावनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलथिं ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो जोंहा जानानै फैयो मा होनगोन माइ माइ माइनि आबाद माइनि आबादनि सायाव आं एसे बुंसै होमबा जाहा माइनि आबाद खालामनो थाखाय ओ दुब्लियाव हा नांग्रोगौ जायो बे हायाव जोंना ओमफ्राय मा होनगोन गायनो थाखाय जोङो फार्स्टआव खोथिया थिलिखौ एवग्रोना लाग्रोयो खोथिया थिलि जेराव जोङो खोथिया फैयो ओमफ्राय बे खोथिया थिलियाव खोथिया फोनो थाखाय जाय ओ माइज्लि रेडि खालामनाय जायो आरो बे माइजलिखौ माबोरै खालामो होनबा जोङो बेयाव ओ जेनेबा फाथोनि बस्थायाव गोजाम माइखौनो जोङो फाथोनि बस्था बा जियानो जा बस्थाफोराव जोङो सोमनानै सोबना बस्थायाव सोनानै जोङो दै दैमा दैसा बा फुख्रिफोराव सोमहाबना दोननायखौ नुनो मोनो जेराव जोङो हरसे हरनै बा हरथाम बेफोरबायदि सोमनायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बिनिफ्राय बे माइखौ जोङो बख'नानै माने थास' बिलाइ नङाबा थालिर बिलाइजों खोबनानै गाजा बेरहैयो आरो बे गाजाखौ खौ बेरहोनाय औ बे गाजाखौ बेरहोखांनायनि उनाव जोङो बे खोथियाथिलियाव थांनानै बे खोथिया थिलिखौथ' जोङो मोजाङै एवनांगौ जायो माने बारा ओ मा होनगोन हाब्रु हाब्रु बि बिद्रायबो नङा नङाबा बियो गोदोनानै सेवोबो आरो बबेबा बबेबा माबाया मा होनगोन माइआ माइज्लिया अब्ला जोङो बेखौ खौ माने ग्रोबनि माने एसे मा होनगोन बिदिनो रादोब टाइपनि हाब्रुखौ बनायनानै बेयाव जोङो आखाइजों बेलासे समाव गारनानै माबा फैयो आरोना बे खथि खोथियाखौ माइजलिखौ ओमफ्राय बेखौ जोङो फैयै फैयै जेब्ला बियो ओमफ्राय फोखांनायनि उनाव जेब्ला बियो फोखांनायनि उनाव जोङो जेवराफोर दुमो जाहाथे जुनारफोरा हाबनो हाया बा जोङो बिदिनो फुथुलाफोर बालायना दोनो आरो खाथियाव जाहाथे दाउफोरबो बाफैया बेफोरबायदि आरो नङाबा दाउ जायो बेफोरबायदि ओमफ्राय जों बिनि उनाव जेब्ला बे खोथिया खोथिया जौनो थाखाय जोङो दानसे खावसे बा दानसेफोरनि उनाव जौसिगोन आरो बे खोथियाया मायजलिया ओमफ्राय जोंहा खाराय दुब्लि मेन दुबलि दुब्लियाव दब्लायफोराव जोङो हालेवनाय जायो खेबथाम खेबनै हालेवो जेराव गिबि खेबाव हालेवनायखौ जोङो खारायनाय होनो बे खारायनायाव जोङो माने ओरैनो एवस्राङो आर ना एवस्रांनानै हाखौ मोजां खालामग्रोना लाग्रोयो ओमफ्राय नैजे खेबाव जोङो सामार होनाय जायो जेराव माने जोङो जोो हाखौ एसे मोनहैयो आरो माने एसे फोमोननानै जोङो लानाय जाग्रोयो ओमफ्राय जाहहा लास् खेब बर' होनाय जायो हालेवनाय बर' होनाय हालेवनायाव जोङो माने बे बर' होनाय हालेवखांनायनि उनावनो जोङो बे खोथियाखौ फुनानै जोङो गायनाय जायो आरोना आइजोफोरनि हेफाजाबाव जोंनिथिं गायनाय जायो ओमफ्राय औ बेफोरनोसै आरो ओमफ्राय बिनि उनाव जोंहा हाल जांख्रा जायो। दाख्रा माने दानियाथ' बारा जाला होमबाबो बारा जाला माने बेफोरबायदि जोंनियाव सिगाङाव हाब्रु फोनलानाय ओमफ्राय खाम जानाय जमा जमा जायोमोन आरो दानिया हाब्रु फानलानाय फोर जानाय नुबुबांला माथ्र' फज'फोरल' जायोसै आरो। ओमफ्राय बिनि उनाव औ हाल ज हाल जांख्रा जाखांनायनि उनाव जोंहा माइ देरनो थाखाय ब्रै दान बा बा दाननि उनाव जेनेबा देरलांसिगोन आरो बेयो मोनहैसिगोन अब्ला जों बिनि गेजेरावनो बेयाव हाग्रा फुनांगौ दावाइ होनांगौ हासार होनांगौ बिदि जायो आरो। रासायनारि मुलिफोर होनायसोयो बेफोरबायदि ओमफ्राय बिनि उनाव जेब्ला बियो मोनहैयो अब्ला जोङो बेखौ ओ मेसिननि गेजेरजों हायो। मानो होनबा खासिजों मानसिजों हानायखौ जोङो खम गोबाव सम लायो होननानै बेखायनो जोङो मेचिनफोरजों हायो आरो दानिया ओमफ्राय बेनि उनाव ननायाबो मोसौफोरजों नाला दानिया। सोलायबायना जुगफोरा ओमफ्राय बेनिखायनो मेसिनजों नासिगोन आरो ओमफ्राय बेनि उनाव जोंहा माइ मोनफिनसिगोन जेराव जोङो खावसे जबा फानहरसिगोन ओमफ्राय आद्राखौ जोङो मा होनगोन बोसोरनि थाखाय मा होनगोन दोनलांसिगोन आरोना माइखौ जानो थाखाय दा बेसिनि आरोोना माइ गायनाय प्रसेसा दा नोंथाङा आरो बुंनो हागोन। हागोन नामा जे नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा रोखोमनि आबाद मावो? ओमफ्राय बेनिफ्राय मोनसे नोंथां मिथिनाय आबादनि सोमोन्दै
औ औ हागोन दे। दायोथ' जोंनिख नोंथांमोननाय बाददिनो माइ आबादानो गुबैखा जोंनि ओ
बुंनो थाङोबा आसामावनो जोंनिया गाहाय आबाद हिसाबै माबाखौनो माइ आबादखौनो लानाय जायो। एबा माइ आबाद मावनानैनो जायो। माने जोंनि गुबै आबादानो माइखा जोंखौबो माइयनो गायो आं बे माइ गायनायनि सोमोन्दै फंनैसो माने सा साज्रां बुंलांसै नोंथाङाथ' मख'लांजोबखाबायानो। माने जोंना माइखौहाय मोनसे रोखोमै माबायोहाय गायो होन होननानै जोंहा दङ जे अखानि दैजों गायनाय आरो जाम्फैनि दि जों गायनाय अखानि दै जों गायनाय बे सोदोबदारिया होननानै बुङो आरो जामफैनि जों गायनायखौ जाम्फै दारिया होननानै बुंनाय जायो आरो माइ गायनायनि गो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिफ्रा माने माबायदि हायावहाय आबादा मोजां जागोन बेखौ हाखौ साय खुनानै गायोमोन होननानैबो जोङो मिथिनो मोनो। एबा माखासे हाग्रा थायोबा बे हाग्रायाव आबाद मावनाया मोजां जानाय न मा होननानै जेरै दिं दिङा हाग्रा एबा हास्राव हा बे हायावहाय ओ आबादा मोजां जाया होननानै बे हाखौहाय आबादनि थाखाय सायख'नाय जायामोन होननानैबो जोङो मिथिनो मोनो आरो बेनि उनावहाय आमाइ आबादनिजों सोमोन्दो गोबां जों मोनदेरनो हायो जेरै जोंहा फोरबो हिसाबै खाथि गाासायाबो माइ आबाद जोंनो सोमोन्दो थादेरो एबा आबादजोंनो सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो बे खाथि गासा फोरबो फोरनि सोमोन्दैनो आं एसे सुंदुङै बुंलांनो सान्दों आरो दा।
औ औ जागोन।
जा खाथि गासा फोरबोखौ माने खाथि दानावहाय खुंनाय जायो एबा कार्तिक दानावहाय बे फोरबोखौ बर'फोराबो बर'फोरल नङा जोंनि आसामनि जेनेबा गुबुन हारिफ्राबो गुबुन गुबुन हारिफ्राबो बेखौ खुङो आरो माने बे फोरबोखौ आसामावनो फालियो होनजायो
औ नंगौ
जायनो आबाद मावो बेजोंनो फालियो होननानै बुंनांसिगोन आरो दा बे फोरबोखौ खौ जोंनि बर'फ्राबो मोजाङैनो फालिनाय जायो एबा बेखौ मानो फालियो होननानै बुङोब्ला जोंनि आबादफोरखौहाय जोङो मोजाङै लाखिनो था खाय माने खुंनाय जायो आरो जेरैहाय आबाद फोथाराव थांनानै मोनाबिलि समावहाय थाइग बग थाइगिर बिखं एबा थालिर बिखंफोरावहाय ओ थाव गोथां लुनानै बेयावहाय ओ मा होनो आवा खुन्दुं होनानै एबा बै जि अर लगायग्रा खुन्दुं बे लगायग्रा खुन्दुंखौ होनानै माने इसोरनाव बोर बिनानै सावबोनाय जायो आरो माने बयनिबो फोथारावहाय बेदि ओ बाथि सावनानै गारबोनायखौहाय जोङो नुनो मोनो एबा न'खरनि गाहाय आइजोआबो सावहैयो आरो माने हौवा न'खरनि गाहाय हौवायाबो बानायहैनायखौ जों नुनो मोनो
औ नंगौ
न'खरनि गाहाय आइजोफोराहाय बेयावहाय ओ बेबायदि खालामनायबो हुदा दङ जे थाव गोथां लांनानै ओ जि दानायनिाव बाहायग्रा मोनसे गनसा थायो बे गनसाखौ लानानैहाय थांनाय जायो आरो जेब्ला बे गनसाखौहाय थाव गोथां मोजां फोननानैहाय बे माइखौहाय लासै लासै बि लिरनाय मोनसे हुदाबो दं आरो जाहाथे माने औ औ बेयाव थानाय एम्फौफोरा बे गनसेयाव सिथाबबोयो एबा माइआ मोजाङै जायो बेबायदि मोनसे फोथायनानै माबानायबो जायो आरो आरो बे खाथि गासा सावनायखौ बेबायदि मोनसेबो फोथायो जे ओ बे अरजों अरनि गोहोजों एबा ओ जोंनि दुब्लि बारियाव अर सावो बे साव नायावहाय माने मानमफौ बे मायाव थानाय एम्फौफ्रा फैजोबनानै बेयाव बासोमनानै थैफैयो एबा जोंनि माइ आबादखौ खहा खालामगौमोन नङा होमबा बे बाथि सावनायाव गोग्लैफैनानै बिसोर थैयोब्ला जोंनि माइ आबादा एसेबाबो मोजांसिन जायो बेखौ फोथायनानैबो सावनाय जायो आरो इसोरखौ मोनसे सिबिनाय महरैबो जोङो फालिनाय जायो आरो बे फोरबोखौहाय बिनि उनावहाय फोरबो हिसाबै फैबावो जोंना माइ आग्रायनाय जेखौ बर'नि न'खरनि आइजोफोराहाय ओ फालिनाय जायो जायखौ
औ
ओ लाइजौ लाइ गांसे लानानै लथायाव दै गि ओ गिलाससे बा लथासे दै लानानै थुलुंसि ओ बिजौखौ माने दै सान्थियाव होनानै ओ माइ रं गरबा खर जयै बे माइरं आलुव नामा होनो बे आलुवा माइरंखौ होनानै जे ओ माने धुप दधुना सावनानै बर' आइजोआहाय माने साहा सानजा खनानि माइखौ हानानै लाबोनाय जायो आरो
बेखौहाय ओ मंगलबार सनिबार बे बारायावहाय फालिनाय जायो बेखौ हिनजाव मानसियाहाय माने गावनि खानायखौ हगारसारनानै इसोरखौ एबा बिमा लोखिखौ गाबजिनानै हानानैहाय रुजुनानै लाबोनांगौ आरो आरो बेयाव फोथायनाय दङ जे माइखौ थिखोनानै लाबोगोन बे थिखोननानै लाबोनायावहाय बे आइजोआलायनो मिनिनो मोना एबा रायज्लायनो मोना रावजोंबो बियो माइखौ खर'आव रुजुनबोयै बोयै फैनानै बाख्रियावहाय सोनानै दोनफैनाय जायो बिनि उनावसो माइ खौहाय हानाय जायो होननानैबो जोङो मिथिनो मोनो औ बेयावहाय बेबायदि नायोब्ला साइनटिफिक नोजोरजों नायोब्ला मोनो जे मानि थाखाय मिनिनो मोना एबा मानि थाखाय मिनियोब्ला गाज्रि बा लोखि खादो होननानै जोंनाव मोनसे साननाय दं बेखौ जों साइन्टिफिक नोजोरजों नायो बेबायदि जे जे जों दुब्लिबारिनि लामाया मोजां नङा नङा होमब्ला आलिफ्रा एसे खेंख्रा खेंख्रि जायो एबा हाख हाला जायो बेवहाय नोङो खर'आव मोनसे खासिबो लागोन नोङो माइ रुजुनगोन लथा लागोन नोंनि आखाइफ्रा बाहायजाखादों जेब्ला बेयावहाय नों मिनिलाबायोबा बबेख एबा नाहरला बायोबा नों गालिननानै गोग्लैनोबो हागौ बे मोनसे गोग्लै नोंनावनो खहाब जानो हागौ बेनिखायनो जाहाथे नों सामालाय फैनो हायो बेखौ मोनसे नोजोर होनानैबो बानायदों होननानै बुंजायो हायो आरो
औ औ बेबायदिहाय मोननो हायो आरो बेबायदिनो माइखौहाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनाबो हानानै लाबोयो मोथि हायो